औ खोनादों ना
खोनादों नोंथां औ नोंथाङा ओरैनो दा मा खालामनानै दं
आं दा ओरैनो दं नोंथाङालाय
अ नोंथाङा ओरैनो दोङोबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ना
औ सावरायजागोन
औ सावरायजागोनबा औ बे साव- -रायनाया जाबाय ज जोंनि बर' हारिनि जि आइ टेक मोननाय जौ बेनि बागै एसे सावरायनो होननानै नोंथांनि सेराव फनहरनाय जादों
औ आदसा जौनि बागै
आं नोंथांनि सेराव जोंखौ माब बेसे बानायगो बेखौ आङो फोरमायना गुवारै बेखेवना होनो सानदों आरो ना
औ बुंफोर नालाय
औ औ जेरैहाय जोङो जौ बानायनायनि थाखाय जोङो गिबियावनो एमाव एबा बखार बेयो गुबै गोनांथि मुवा आरोना बे एमाव खौ जों माबायदि बानायो होनोबा जेरै ओ गिबि एमावखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव माइरं नांग्रोगौ बे माइरंखौ जोङो थाम बा बै ब्रै माबानि थाखाय घन्टा नि थाखाय जोङो बे माइरंखौ सोमना दोननाय जायो बे माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो ओ बे माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव जोङो बे सोमनाय माइरं खौ जों बोखांनानै खेरखा एबा खादा फोराव जोङो बे माइरंखौ बोखां- -नानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बे माइरंआव जा थानाय दै बे दैफोरा जाहाथे गलाङो गुबुन फारसेथिं जोङो नांगौ बादि ओ एमाव एबा बाखार बानायनायाव नांगौ बादियै जानाय बिलाइ आरिफोरखौ गोनांथि जानाय बिलाइ म आबाय बेफोरखौ जोङो बुथुमनाय जायो आरोना जेरै एमाव बानायनायनि गुबै माबाया गोनांथि जानाय माबायानो जाबाय एमाव बिलाइ एबा मोखोना बिलाइ बे मोखोना बिलाइखौ जोङो मोखोना बिलाइ ए बा मोखोना बिबार बे मोखोना बिलाइ बा बिबारखौ जोङो खानानै बद बुसुंबोनाय जायो आरोना आरो लोगोसेनो खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ जोङो बुथुमनाय जायो बुथुमखांनायनि उनाव बेफोरखौ जों मोजाङै सुनाय जायो सुनायनि उनाव जोङो जा माइरं थिखांनानै दोननाय बे माइरं खांनानै दोननायखौ जोङो दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो आरोना ओ बे देंखियाव जोङो माइरं आरो मोखोना बिलाइ ओ जेरै मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ आरिफोरखौ जोङो ओ जमायै देर हेफाजाबनाय जायो दे देखांनायनि उनाव जोङो बेखौ दाला एबा सान्द्रिफोराव जोङो लानानै मोजाङै ओ बेखौ जोङो एसे दै होनानै जों बे ओ जा माइरं आरो मोखोना गुन्दै खालामनाय बेखौ जोङो ओ दै सारस्रिनानै बेखौ जोङो जाहाथे बे बियो एसे लाद्रा खालामनायाव माबा जायो बेनि थाखाय जोङो दै सारनाय जायो सार खांनायनि उनाव जोङो बे जा माइरंनि गुन्दै बेखौ जोङो लारु खालामनानै लायो आरोना लाखांनायनि उनाव जोङो बे मोनसे आइजें जेरै दाला आरिफोराव जोङो गिबियावनो हि बयो हि गांसे बयो ओ फोसांनानै लायो बेनि सायाव जोङो बे लादु खालामनाय बाखारखौ एबा एमावखौ दोननाय जायो आरोना बे दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ खोबनानै दोननाय जायो से बा नै दिननि थाखाय ओ खोबना दोननाय जायो जाहाथे बेयाव मैखोम आरि आरो बेक्टेरियाफोरा जाहाथे जायगा लायो बेनि उनाव जोङो बे खोमबना जि दोननाय एमाव बेखौ जोङो सम सम सान्दुंयाव दिहुननानै होनाय जायो आरो ना जाहाथे बे मोखा माबाया एमावा गोरा जालाङो एबा रानो बेनि उनाव जिबा जि एबा जिनै दिन दाननि उनाव दिननि उनाव जेब्ला बेयो बाखारा एबा एमावा गोरान जानानै जेब्ला बे माइरं ओ जौ बानायनायाव बाहायनाय जायो आरोना जौ थाखाय जोंनो गुबैयै नांगौ माइं बे माइरंखौ जोङो ननिनो जानाय एबा जोङो हा दखान आरिनिफ्राय बायनानै लाबोनाय गोबां रोखोमनि माइरं दं आरो बेफोरजों बाननाय जायो आरोना गबैयावनो जोङो बे माइरंफोरखौ मोजाङै साब सिखोनै सुनानै लानाय जायो आरो ना बेयाव जाहाथे बेयाव थानाय जा ओ गाज्रि माबाफोर खौ फोर जाहाथे मैलाफोरा जाहाथे गैया जायो बेनि उनाव जेब्ला बेखौ जों सुखाङो सुखांनायनि उनाव जोङो बे माइरंखौ ओंखाम फाननाय ओंखाम जा बानायो बेफोर बेसाद जों सङो आरोना सङो संखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओंखाम रखम बाननाया जा मोनो मोननायनि उनाव जोङो बेखौ एसे गुसु जोहोनो थाखाय जोङो जेरै बाजारफोराव मोन जेरै प्लास्टिक एबा खिजाया बेसादफोराव जोङो मोजाङै एर बे खान्थायाव जा बानायनाया बेखौ जों एरननानै दोनो आरोना एरनखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओंखामा गुसु जायो अब्ला जे बे गुसु जानाय समाव जोङो जों जा बानायना दोननाय एमाव एबा बकारखौ जों बेयाव ओ गिबियावनो जों एमाव पाहारखौ गुन्दै खालामग्रोनानै लायो आरोना गुन्दै खालामखांनायनि उनाव जा गुसु जानाय ओंखाम बेयाव जोङो लगायो आरोना बे मावजों ओंखामजों लगायो लगायखां औ गलायो गलायनायनि उनाव बेयाव जोङो दै एसे साबस्रिना होयो आरोना जाहाथे बे ओंखाम आरो ओ माबाया एमावा जाहाथे मोजाङै लोगो नाङो बेनि उनाव जे जेब्ला बेफोरखौ जोङो खालाम खाङो खालाम खांनायनि उनाव जोङो ओ जा ओंखाम बेखौ जोङो गुसु गोबाङानो था एबा जेरै बाल्थिं एबा प्लास्टिकआवनो ओ दोनो आरोना दोननायनि उनाव ओ नैबा थामनि दिननि उनाव बेयाव मोनसे रोसि सोमजियो बे रोसिखौ जोङो जोमाय एबा जौ गिसि बुङो आरोना बे जौ एबा जोमाय गिसिखौबो जोङो लोंनाय नुनो मो मोनो आरोना बेनि उनाव जेब्ला बे जौ एबा जुमाय गिसिया जायो जाखांनायनि उनाव जोङो ओ जौ गोरान एबा सेरेप बानायनायनि माबाखौ हाबाफारि खान्थि माबाखौ लायो आरोना
औ नंगौ
लायो ओ नोंथाङा जौ बानायनायनि बागै एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जौखौ बोनायो जेनेबा बेखौ बुंखांनायनि उनाव जेनेबा नोंथाङा दा जेरै नोंथाङा जौगिसि बानायनायखौ बुंखांबाय बेनि उनाव जौ गिसिखौ जों जौ गिसि बानाय लाफानो बेखौ खौ जोङो जेनेबा अ जेनेबा जों बेखौ सेरेबबो सावनो हायो औ सेरेब सावनानै जोङो दानियाथ' जौ बुङोब्ला जोंनिया जोंनि बर'फोरा गोबां जौ जौनि गला होनानै जौ बानायनानै जिउ गावनि जिउखौ खुंगासिनो आरो ना बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जेरै दा जोंनिया जौ सेरेब बानायनो था जौ सेरेबफोरखौ जोङो न'आव गोबाङानो बाहायो दानिया थ' दा दैज्लां बोथोर सम सोलिगासिनो फोथाराव आबाद मावग्राफोरनो आबाद मावग्राफोरा गोबां जौ लोंनो लुबैयो गोबां जौ बायनो फैयो जेनेबा न'खर न'खरफोराव जेनेबा बिनो जोङो गोबां रांबो मोनो आरो जौआ जौआ जोंनिया दा बुंनो थाङोब्ला गोबां गोनांथि रखोमानो आरोना जौखौ जोङो नायनो थाङोब्ला नाय जोंनि गोबां गोबां जोंनि गोबां फोरबोआवनो जोङो जौखौ जौखौ लोङो जौखौ बाहायो जेरै जेनेबा जोंनि हमना ला जोङो दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनिया फुजा फांसन मोनसे जानो हाया बेयावनो जोङो जौनि गला होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा औ
औ
औ बेफोराव जेरै जोंनिया सेंग्रा सेंग्राफोरा सेंग्रा जेनेबा लाइमोनफोरा जौ लोंनानै जेनेबा दुहुम दाखाल खालामनायफोरखौबो जों गोबां नुनो मोन्दों आरो खायफा खायफा जेनेबा जौ जौ लोंनानै जेरै बाइक सालायथिं बाइकफोरखौ जेरै नांगौनि बारा गोसा सालायनानै गोबाङानो गावनि जिउखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै गोबाङानो गावनि जिउ खोमाना लायानायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमब्ला बेनि अनगायैबो जौ लोंनानै जोंनियाव जोंनि न'खरफोर न'जेनेबा गोबां न'खरावनो जों नुनो मोनदों जेनेबा दुहुम दाखाल खालामहैनाय औ बेनिखायनो जोङो जौ लोंनायफोरखौ एसे खमायनांगौ हायोब्ला औ बेनि अनगायैबो जोङो जौ खौथ' जोङो जेनेबा जोङो दा नोंथाङा बुंनाय बायदि जोङो जौगिसि आरो न'आव बाननायफोरखौ जोङो एफा एनै लोंजायो आरोना बेफोरो जोंनि देहाखौ एसेबां खहा खालामा बेनि अनगायैबो जौ बुं आरो जौ बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव बेराद गोबां गाज्रि गाज्रि जौ बो दङ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेफोरखौ जोङो गलाफोराव मोनो जेरै बेफोराव गोबां मुलि होनानै बेफोरखौ फेसावनानै बानायो आरो ना जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो बियार आरो बेरै गोरजा जायखौ जों गोरजा बुङो लोंग्राफोरखौ गोबां दं बेफोरो बेनिखायनो जों हायो मानानि जोङो जेरै जोंनि दा नोंथाङा बुंनाय जौगिसिफोरखौ जोङो जोंनि मेगननि सिगाङाव नुयो नङा होनोमब्ला बानायनायखौ बेनि थाखाय जोङो जोंनिखौ मोजां होनना मिथियो आरो ना
औ औ
जोङो जौखौ जों लोंनायफोरखौ खमायनांगौ गोबां मानसियानो जौ लोंना गोबां गाज्रि लामायाव थांदों आरोना बेनिखायनो हागौमानि जौ लोंनायखौ खमायनांगौ आरो दानियाथ' जौखौ जोंनिया जोंनि न'आव बानायनाय जौखौबो गोबां बेफारिफोरा जेरै फायखारिफोरा जोंनिफाय बाय- खना लांनानै गोबां बुरजा बुरजा दामाव जोंनिया टाउन सोहोरफाव फानैनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा बिसोरो जोंनिफ्रायबो खम दामाव बायख'नानै लांनानै जेरै टाउन सहरफ्राव फाननायखौ गोबां मुलाम्फा लायो
औ औ
बुंनो थाङोब्ला जोंनिया हटेल हटेलफोरावनो जौफोरा थाफ्रामजोबो नङा होमबा
औ औ नंगौ
नोंथाङा जौ लोंनायफोरखौ खमायनांगौना जोंनिबा बारायनांगौ बेफोरनि थाखाय मा बुंनो सानो
ओ आं बुंनो सानोदि जे जौखौ ओ एसे एनै लोंनाया मोजां नाथाय ना बा ओ नांगौनि बाराद्राय लोंनाया जोंनि देहा एबा सोलेर खौ गाज्रि खालामो आरोना जेरै जों नुबोगासिनो दं जों बांद्राय जौ सेरेब लोंनायनि ए जाहोनाव गोबां बेराम आजारजों गाग्लोबजानाय एबा ओ गाग्लोबजानायफोरखौ जों नुबोगासिनो नो दं आरोना लोगोसेनो जौ सेरेब लोंनायनि जाहोनाव गोबां न'खरफोराव जेरै दुम दामखाल जानाय ओ गेना गोरोनथि जानाय ओ लाय लथर लथर गैयि न'खरनि फारसे लााय लथर गैयि एबा जायजों मेजोंनो नांज्लायनाय आरिफोरखौ जों नुबोगासिनो दं आरो ना औ बे जौखौ जोङो एसे एनै लोंनाया जोंनि ओ थाखाय जेबो खहा नङा मानो होनबा जों गोदो गोदायजों खोनानो मोनबोदोंदि मानसिफोरा ओ बे जौ खौ गावनि जा गावनि जा गोसोआव साननाय आरो एबा टेनसन जा बुङो बेफोरखौ होखारनो थाखाय ओ जोङो जौ सेरेबखौ लोंनाय लोंनाय खौ नुनो मोनोमोन आरोना एबा गोदोनि सुबुंफोरा फोथायोमोन दि जौ सेरेब लोङोबा खाय फा खायफा बेराम आजारफोराबो गैया जायो होननानै बिसोर फोथायोमोन आरोना ओं ओ जेरै आं बुंदों दि बांद्राय जौ लोंबा जोंनि देहाखौ खहा खालामो होनो मानो खालामो नालाय जों गोबां नुबोनाय बायदियै ओ गोबां जेरै ब्लाड प्रेसार आरिफोरा जाहाथै बांबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरोना लोगोसेनो ओ जेरै जों बांद्राय जौ बाहायनायनि जाहोनाव जेरै किडनि डाउन लिबार दाउन आरिफोरखौबो जों नुबोगासिनो दं आरो ना बेनिखायनो जोङो बेफोर खौ नुयो जाहाथे जोङो ओ जौ लोंनायखौ खमायनांगौ आरो ना एसे बिबांनि जौ लोंनाया जेबो नङा नाथाय बांद्राय बाहायोब्ला बेयो गोबां खहा खालामो आरो लोगोसेनो जों नुबोगासिनो दं आथिखालनि लाइमोनफोरा जौ सेरपखौ गोबां लानाय एबा बाहायनायखौ जों नुयो आरोना
औ नंगौ
बिसोरो जौ सेरेब लोंनानै गोबां ओ दावराव दावसि खालामनाय बुदलायनाय ओ जेरै ओ मायबा मोनसे ओ फांसन आरि जाबा जौ सेरेब लोंनानै गोबां दावराव दावसि खालामनाय ओ मा होनो गोबां मानसिफोरजों एना एनि जानाय आरिफोरखौ खौ जों नुबोगासिनो दं आरो ना
उम नंगौ
बे जौ लोंनायनि जाहोनाव जेरै आं नोंथाङानो बुंखादोंनि गोबां दावराव दावसि
दे होमबानो न नोंथां
हस गैयि एबा साननो हनो औ औ बे गोजोनथों
औ दे